हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नों अ नोंथां नोंथाङा एसे फ्रि दंना?
नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां नोंथाङा एसे फ्रि दंना?
औ नोंथां दङ।
नोंथांजों एसे रायज्लायगौमोन। दावबायनायनि बागै इसोरो नोंथांजों एसे फंनैसो खोथा रायज्लायगोन नोंथाङा फ्रि दङब्ला।
औ
दिनैनि आयदाफोरा जाबाय दावबायनाय नों दिनैनि आयदाया जाबाय दाउ नोंसोरनि ओनसोलाव दाउ अमाखौ अमा बोरमाखौ मा बोरै फिसियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा सोंनाय लेखायै जोंनि ओनसोलाव दाउ अमा बोरमाखौ माबोरै फिसियो होन ब्ला गिबियावनो दाउनिफ्राय जागायजेनोसै ओ दाउखौ जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमाव मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो एबा मोनथामखौनो फालिनाय जायो दा मा मा ओ जातनि फिसि होनोब्ला गिबियावनो जा गासैबो गासैनिबो न'खराव बांसिननि न'खरावनो नुनो मोनो जेरै लकेल दाउ बेखौथ' ओ फिसिखायो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव कयलार दाउ लोगोसेनो बयलार बेखौबो फिसिनाय जायो दाउ दा दाउ फिसिनायनि समाव बुं थाङोब्ला जोंना दा जा ओम लकेल दाउ दङ बेखौथ' ओ नोंथाङाबो मिथि खागौ एबा गासैबो मिथिखागौ ओम
ओम
खेलदाव
ओ लकेल दाउआ जेब्ला बिमाया बिदै दैनाय दैखाङो बिदै दैनायनि उनाव जाखौ गहोनो थाखाय जोंना खाट'खौ होनाय जायो खाट' खौ बियो फिसाखौ मासे मास मोनसे गाहाम लायो। लानायनि उनाव जेब्ला ओ बिदि गनाय समाव गोलोम बोथोराव बांसिन जायो आरो गोजां बोथोराव एसे एसे सम लायो नालाय गोजां बोथोर नालाय ओ गुदुं जाबासो फिसाया ओंखारगोन नालाय बेनि थाखायनो गोलोम बोथोराव बांसिन थब ओंखारो लोगोसे आरो गोजां बोथोराव एसे सम लायो आरो ओ बिदि फिसा ओंखारखांनायनि उनाव जों खाथ' नखरनिफ्राय गलारसिम फिसाखौ बोख्लायनानै होनाय जायो बिदि बोख्लायखांनायनि उनाव फिसायाथ' गोरलै नालाय जेबो जानो हाया बिनि उनाव जों बिसोरनो माइरंनि जा गोरलै गोरलै दङ एंखुर होननाय बे एंखरखौ जोङो बिसोरनो होयो ओ बेजों लोगोसे जोङो फिसा खौ लोगो लोगो हेगारनानै होआ ओ सप्तासे एबा सप्तानै सम जोङो आं बिसोरखौ ओ गलारावनो लाखियो गलारावनो मानो लाखियो होनोब्ला जेब्ला बिमाया बिबारखौ हाग्रायाव हेगारना होनाय जायो। हाग्रायाव हगारनानै होयोब्ला ओ फिसाफोरा गोरलै थायो नालाय गांखं गोरलै थायो आथिंफोरा गोरलै थायो। बिनि थाखायनो बिसोरखौ हेगारनाय जाया ओ बिसोरा ज खम जागोन होन्नानै बिनिनो जेब्ला सप्तासे एबा सप्तानै बारलाङो बिनि उनाव बिसोरखो बिमाजों आदार नागिरना जानो थाखाय हेगारना होनाय जायो मालाबा बिदि आदार नागिरना जानाय समावनो फिसानि मेगना बिमाया आदार लजिरनायाव फिसानि मेगना एबा फिसानि मोदोमाव खखा जायो दा मेनाव होनोब्ला जोंना फिसानि मेगनाव आजनाय बायदिसिना खौ जानाय नुयो बेजोंनो मालाबा फिसाफोरा खहा जायो लोगोसे बेजों बेखौ जोंङो फाहाम सालिनिफ्राय मुलै बायदिसिना ला बोनानै बेखौ होनानैबो फाहामनाय जायो। बिदिनो जोंनि ओनसो लाव लकेल दाउखौ बिदिनो फिसियो एबा बिदिनो नायनाय जायो लोगोसे खयला दाउनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला कयला दाउआ लकेल दाउआ जेरै गावनि फिसाखौ बिदैखौ फिसा बर'नो थाखाय खाथ' खआव बजबनानै गयो बिदि नङा बिसोरो गावनि फिसाखौ गह'नो रोङा बिसोरो बिदै बिदैखौ दैयो जोबोद गथिखे बिसोरो लकेल दाउनिसाय बिसोरो बांसिन बिदैखौ दैनायखौ नुनो मोनो जोङो बिनि फ्रायनो मालाबा राङारि आंखाल जायोब्ला बा नांगौ समाव जोंनो रां नांगो गोनांथि जायोब्ला जों बेफोरजों राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो लोगोसेनो जोङो कयलारनि बिदैखौबो जोङो लकेल दाउ गनायावनो मालाबा होफानानै बेजोंनो जोंना लकेल दाउनि जा लकेल दाउजों लोगोसे बयलार दाउखौबो जों बिदिनो फिसिनाय जायो। बिदिनो फिसिनायनि उनाव बिदिनो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनाव दाउखौ फिसिनाय जायो लोगोसे आरो लोगोसे आरो ओ अमाखौ अमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव बां बांसिनानो हाथाय बाजारनिफ्राय फिसा बायनानै लाबोनायखौ जोङो फिनायखौ नुयो मालाबा आरो जोंना गामि गामिफोरावनो एबा एरिया ओनसोलावनो जोंना गावबा गाव फार्म थायो नालाय बे फार्मनिफ्रायबो फार्म आवथ' फिसा जाहैयो नालाय बेनि थाखायनो बे फिसाफेर खौ लाबोनानैबो जोङो माबायो जेनेबा फिसियो आरो। बिदि अमाखौ माबोरै फि होनोब्ला बिसोर खौ दोननो थाखाय जोंना मोनसे गोजोन जायगा एबा साफा जायगा नांगौ मानोना अमाजों मालाबा अमा फिसिनायनि समाव मालाबा जोबोद मैला एबा जोबोद थाम्फै बायदिसिना फैनानै मानजिनि खाथि खाला फैनानै जोंनि देहा खहा खालामनो हायो बिनि थाखाय बिसोरखौ जोङो गोजानाव एबा गलादाव खानाय जायो। अमाखौ फिसिनायाव जोङो मा होयो होनोब्ला अमाखौ जोङो बांसिन गुन्दै आरो जोङो जा जुमाय खावनानै अफ्रि मोन बेजों गुन्दैजों अफ्रिजों होयो बिदि होनायजों लोगोसेनो जों मालाबा जों जानाय ओंखाम बायदि बिसिनो थालांबायोब्ला बिखौबो होयो लोगोसेनो जोङो दुब्लिबारि याव एबा हाग्रा बारियाव नागिरना माने थास' जा दङ बेखौ जोङो रुनानै होयो। बिदि नांगौमानि खिनाखौ जाहोयोब्ला लोगोसेनो हाथाय बाजाराव बायना मानाय बायदिसिना साफ अन जेरैबायदिहाय माख्रायनि गुन्दै बायदिसिना गुबुन गुबुन खौबो जाहोयो बेफोरखौ जाहोयोब्ला बांसिन सु समावनो माने खम समावनो ओ फिसायादि आरो आरो नोंथां लोगोसेनो माब्ला फानजायो होनोब्ला बांसिनानो मोजां जाहोयोब्ला जों बिसोरखौ ओ द' मासावनो फानजायो आरो बांसिन नाथाय लोगोसेनो द' मास एबा स्नि मान्थ बिसनिखौ बिसनियाव जोङो बांसिन मोजाङै जाहोयोब्ला बिसनोाव फानजायो लोगोसेनो आरो ओ बोरमाखौ बोरमाखौ माय फिसिनोब्ला जोंना बोरमाखौ जोंनि ओनसोलाव मोननै हुदायाव फिसियो। मोननै जतनि फिसियो मा मा होनोब्ला लकेल बोरमा लोगोसेनो राम बोरमा। बा दा बिसोरनि गेजेराव मा फाराग दङ होनोब्ला बिसोरखौ माबोरै सिनायथि खालामो होनोब्ला
बिसोरखौ जोंनि ओनसोलाव एबा आं मिथिनायनि हुदायाव जेनेबा मिथि सिनायनि हिसाबाव बिसोरखौ लकेलफोरखौ एसे लकेल सिनायाव सिनाय हायो नोंथाङाबो ए बा लकेलखौ बाससिबो सिनायो नाथाय रामना एसे आलादा राम बोरमाया एसे गोजौ लोगोसेनो बिसोरनि खोमाया गोग्लैनाय बिदियाव सिनायो आरो। ओ बिदिनो लकेल बोरमानिफ्रायाय राम बोरमानि मुलामफ फाया बांसिन मोजां बिसोरबो बिलाइ आरो खांसोखौनो जायो लोगोसे बिसोरनोबो सापरनि दै बायदिसिनाखौ दौनाय जायो आरो ओ लोगोसेनो जोङो बिसोरनिफ्रायबो राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो नांगौ समाव जोङो बायदिसिना ओ जानाय लोंनायावबो बिसोरखौ बाहायो बेदरारि हिसाबै। बेखौ बिदि फिसियो आरो नोंथां बोरमाखौबो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फिसियो आरो। ओ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा जतनि दाउ फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव मा मा दाउ फिसियो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव दाउआ बहुद रोखोमनि फिसिनो दंनो फिसिनाय नुनो मोनो। नाथाय आं बिसोरनि नामफोरखौ एसे मोनथिद्राया। लखेल दाउ आरो ब्रयलार दाउ आरो कयलार दा बिसोरखौ माबोरै फिसियो होनोबा नोंथांनो आं एसे फोरमायनो। हागौ
औ
लकेल दाउआबो मोनसे गदेर जातनि दाउ दं। बियाव बेयाव बेयो बियाव बेयाव जोङो लकेल दाउखौ फिसिनाय नोंथांनाया बुंनाय बायदिनो फिसियो आरो ब ब्रयलार दाउखौबो बि नोंथांनि बुंनाय बायदिनो फिसियो नाथाय आं ब्रयलार दाउखौ माबोरै फिसियो होनोब्ला नोंथांना एसे फोरमायनो नागिरदों। बयलार दाउखौ जों कम्पानि हिसाबाव लाबोनानै फिनाय जायो बेखौ जोङो फार्म बनायनानै एसे आलादा जायगायाव फिनाय जायो। बेखौ बिसोरनिफ्राय जोङो फिसाखौ लाना फैयो जौसे नैजौसो लाना फैनाय जायो।
औ
बेखौ बिसोरनि दानाफोरखौ जोङो बिसोरनि कम्पानिनिफ्रायनो मोननाय लाबोनाय जायो बिसोरखौ फिसियो माबोरै फिसियो होनबा बिसोरखौ। फिसिनायाव जोङो बिजि होनाय नुनो मोनो आरो। जानाय मुवाखौ जों सापर बेफोरबायदिखौ जानाया दा बिसोरनि दानाखौ। लाफायनाय नुनो मोनो।
औ
बिसोरखौ न'आव फिसिनो हाया, मानो होनोब्ला जों न'आव फिसिबा ब्रयलार दाउखौ थाब देरनाय नुनो मोना न'आव फिसियोब्ला
औ औ नोंथां।
आरो बिसोरनि कम्पानि हिसाबै लाना फैनानै मास मोनसे मोननै बिसोरबायदि फिसिनानै बिसोरनोनो हरफिननाय जायो जायो आरो।
औ
बेखौ फिनायाव जोङो रांखौ आरजिनो हायो फिसिनानै बिसोरखौ जोङो सेरसे सेरनै हिसाबै लायो फैसाखौ लानाय जायो सेरसे हिसाबाव थामजौ सेरसेयाव माबा
औ
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
आरो लकेल दाउखौ फिसिनायाव जोङो न'आवनो फिसिनाय जायो लकेल दाउखौ। लकेल दाउखौ न'आव फिसियो होनोब्ला बिसोरखौ फिसिनानै जों रां नांगौ बायदिखौ रांखौ मोनो आरो लकेल दाउखौ जोङो बेदर हिसाब साबै जानो हायो। आरो बिसोरनि बिदैखौ फाननानैबो रां खामायनोबो हायो नङाब्ला जोङो बिस सोरनि बिदैखौ लाखिनानै ग'होनानै फेदेरनानै
औ
गेदेर खालामनाया रांबो आरजिनो हायो लकेल दाउखौ फिस फिनाया एसेबां गोब्राबबो जाया मानोना जोंना लकेल दाउखौ फिनो जोंनि न'आव गाननाय आ जा जामुं जायो जोङो ओंखाम बायदिसिना जायोब्ला बेखौ बिसोरनो जोंनि आग्लायनायखौ बिसोरनो होनानै फेदेरनोबो हायो नङाबा लकेल दाउआ जोंनि लकेल दाउआ न'नि जा बारि दं बारियावबो एम्फौ एनला नागिरनानै जानानैबो देरनाय नुनो मोनो। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां दिनै समा जोंना एसे जाबायानो। बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोनथों।
गोजोन्थो नोंथा।